औ खोनादो न'?
औ औ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रियानो।
औ दा नोंथाङा फ्रि दंबा आं दायो नोथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरो ओ बेनो जाबाय ओ आबाद मावनायनि सायाव‌। दायो आंनो ओ नोंथाङा आबाद जेनेबा माबायदि आबाद मावो ओ मा आबाद मावनाया जेनेबा मोजां? माबायदियाव बांसिन मुलाम्फा दं? बे फोर मादि ससेबाबो एसेबाबो फोरमायलांदो आरो
औ आबाद मावनायनि मुलाम फा जों माने आबादखौ बुङोबाथ' जोंनि बर' समाजाव बयहाबो गायोखौनो होनना बुंनांसिगोन। नङा होनबा नोंथां? जेरै बुंनो थाङोबा जोंनि बर' स समाजाव माने बयनिबो न'खर न'खराव इदिनो एसेबाबो हा थायो नालाय माने बयनिबो न' न' बिदिनो बांसिनानो एसेबाबो हा थानायखौ नुनो मोननाय जायो। माने जायहा नो हा दं बिस्रानो माने बिस्रानो माने माइ गायो। होननानै सानना लानो हायो आरो आरो जायनि न'खराव बिदिनो हा बां गैया बेफोर माने आदिबाबो माने थिखाफोरबाबो लानानै गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो इदिनो गामि ओनसोलफोराव। आरो बुङोबाथ' जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौ बा आबै आबौमोनहानो जों माने आबादजोंनो गायनानै माने सोलिबोनाय होननानै बुंनो हायो आरो जोङो आबादखौ बुं ङोबा माने आबादखौ बोरै गायो होनना बुङोबा नोंथांनो आं एसे फोरमायना होनिसै नोंथां। औ ओ आबादखौ बुङोबाथ' गिबियावनो जों माने खोथिया होनना बुंगोन इखौ खोथिया गायग्रोना लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जायखौ माने बैसागु जोबनानै खि जों गायो खोथियाखौ माने इदिनो अखा मोननाय बैसागु समाव अखा हायो नालाय। बेनि उनावनो जाआ खोथिया फोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बैसागुवाबो जोंना आबाद मावनायजों सोमोनदो गोनां नालाय ओ बिनिखाय ओं बैसागुनि उ नावनो माने जों आबादखौ मावनायखौ जों जायो आरो बिनि उननावहाय जोंहा बिनि उनावहाय जोंहा माने खोथिया गायनानै माने खोथिया गायनायनि प्रसेसखौ नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै आं। माने खोथिया गायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो मा होनो टेक्टर बा इदिनो नांगोल गोदोहायथ' गोबां नांगोलफोरजोंनो हालौनानै जाबोनायखौ नुबोदों जों। गोदोहाय जोंनि आबै आबौमोनखौ दाथ' बिदि हाल एवला। जों थेक्थर जोंनो हाल एवो। खायफाया इदिनो टेक्टर गिदिरजों हाल एवो बा खायफाया इदिनो टेक्टर फिसाबो नालाय बेजोंबो हालौनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो थिग बेदिनो बुङोबा थेक जों हालेवग्रोना लासिगोन बिनि उनाव जोंहा माने आलिफोर दाननांगौ जाना फैयो नालाय आलि दानसिगोन। बिदिनो आलि खोसिगोन एसे एनै माने दब्लायसे बा दबैनो गायो खायफाया इ दिनो ओ माने गिदिर बुरजा हा बायगोन। दब्लायनै दब्लायथाम गायनायखौ नुनो मोननाय जायो खाय दब्लायसेजोंनो सोलियो जाय माने बा बिगासिमाव जों दब्लायसे यावनो गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बिनि उनावहाय बुङोबा जोंहा आलि सालि खोखांजोबनानै जोङो गायनोसैसिम प्रसेसआव सफैयोबा जोंहा माने ओरैबायदि खामो जों गोदोनो माने माने माइलि होनना बुंगोन बेखौ माइलि दोनखा यो जोंहा माने नेक्स्ट बोसोराव जोंहा गायफिननांगौ होननानै माइलि बयनिबो न'खर न'खर दोननायखौ नुनो मोननाय जायो बे माइलिखौ जों बस्थायाव सोनानै माने फख्रि बा अबेबा दैमाफोराव जों सोमनाय बा बे खोथिया गायै खाथिफोराव जों सोमना दोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जों बोखांनांगौ जाना फैसिगोन बेखौ। बोखांनायनि उनाव माने सानसे दोननानै बोखाङो होनना बुंनांसिगोन आरोना सानसेबो खाय फाया साननै दोननानै बोखाङो होनना बुङो आरो इदिनो सानसे दोनना बोखांबाबो जायो। बिनि उनावहाय जोंहा एखौ माने बस्थानिफ्राय माइखौ बख'नानै माने बोखांनानै आरोना फुख्रिनिफ्राय ओमफ्राय बस्थानिफ्राय माइखौ बोखांनानै जों इदिनो हाफोरावबा अबाव फाहाफोराव इदिनो जि बनानै लखबनानै दोननायखौ नुयो आरो माइखौ बिनि उनाव जों थालिर फस्ला बा माने थालिर बिलाइबा थास' बिलाइखौजों खोबो आरोना जाहाथे इयो गरम भाबजों माने रज'यो थबनो माने माबाया मा होनो इखौ गाजा होनना बुंगोन इखौ गाजा गोरलै खिलिनायनि थाखाय जों बेखौ खोबना दोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना बिनि उनावहाय जोङो दुब्लियाव लांसि गोन बिनि उनाव गायनायखौ नु गायसिगोन आरो ना। बिनि उनाव गायनायनि उनावथ' जोंहा आरो माने खोथियाखौ जों दा बोरै गायो होमबा जों आखाइजों थुयै थुयै गाया बे खोथियाखौ जों आरो आखाइफोरजों सारनानै गायो होनना बुंनांसिगोन आरो आखाइफोरजों सारसिगोन बिदिनो आखाइफोरदों सारखांनानै जों माने एसे एनै इदिनो साननै सान थामसेनि उनाव बायो नै एसे खोथिया जौखांनायनि उनाव आरोना जोंङो माने खोथिया मोजां जाथों होननानै हासारफोरखौबो सारनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो खायफाया इदिनो गोबोरखि हासारफोरखौनो फोराननानै इदिनो सारनायखौ नुनो मोनो बा सोरबाया खाय फाया इदिनो रासायनारि हासारबो जायखौ जों हाथायफोराव बायना नै मोनो बेखौ जों लाबोनानै सारफैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाहाथे खोथिाया थब जौवो बिदिनो गायनो मोननायनि थाखाय बिनि उनाव जों माइखौ बुङोबाथ' ओरैनो जों बे गायखांनायनि उनाव खारायना दोननायखौ नुनो मोननाय जायो जायखौ जों माने खारायनाय होनना बुङो आरोना ट्रेक्टर फोरनो जेरै जों दहाय बुंलांदों बेबायदिनो खारायो आरोना बिनि उनाव जों आलि फोरखौ दानना ला
हाजोबसिगोन उनावहाय आरो जों ट्रेक्टर आं माने सदै खोन्थालांसै नोंथांनो दाइरेक दाइरेक आ इदिनो जोङो बिनि उनाव हाय जों माने ट्रेक्टरखौ खनथै खनथाम एवो आरोना खायफाया खनब्रै गाहाम एवो बेनि उनाव जोङो माने मा होनगोन ऐखौ ट्रेक्टरखौ खनथै खनथाम एवखांनायनि उनाव जोंहा माने ट्रेक्टरफोर जों आलि बायो नालाय बे खौ एस्राय दा दानफिननानै खोफिननांगौ जायो आरो ना खोफिननायनि उनाव जोङो बिदिनो माने खोथिया गायनाय टाइम जासिगोन जेराव जों आइजो माहारि जोंनि बर' आइ जो माहारिफोरा फुयो नालाय बेखौ फुहोसिगोन बिनि उनाव बिसोरनो गायो बो बिदिनो हाजिरा होनना बुंगोन बेखौ जों माइ गायनायावबो गोबां रांखान्थिनि गोनांथि जायो बिनि उनाव बिसोरखौ माने जों माने गायहोनानै हाजिरा लानानै माने जों इसोरखौ गायहोनानै जों माने बेखिनिखौनो आं नोंथांनो फोरमायनो सानो आरो नोंथाङाबो एसे आंनो आबादनि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायना ओ दे दे नोंथां।
आबाद होननानै बुङोब्ला ओ दासो दसे नोंथाङा बुंलांबाय माइ आबाद आरो जों बायदि रोखोमनि आबादबो मावना मावो आरो जेरै मैगं मैला बेफोरबायदि। बो ओ मैगं थाइगंबो औ थ' ओ आरो नोंथाङा दासो माइनि सोमोन्दै फोरमायलांदों ना ओ माइआाबो अनेक ओ आलादा आलादा रोखोमनिबो दं आरो आलादा आलादा जेरै मायब्रा जोसा आरो ओरैनो ओ ओंखाम जाग्रा जेनेबा रनजित माइसालि माइ बेफोरबायदि आरो आरो औ आरो माइ ओ आबादखौ जेनेबा माइ आबादखौहाय माबायदि गायो फुयो नोंथां। ससेबाबो जेनेबा बुंलांखाबाय आरोना थ' ओ बिदिनो जेनेबा ओ नोंथांनि बुंनाय बायदि जेनेबा बिदिनो माय जोलै माय जोलैखौहाय जे ओ जि होनदों माइलि बेखौ जोङो बिदिनो सोमनानै जेनेबा ओ सानसे बा साननैनि उनावहाय जेनेबा खोथिया फोग्रोयो बेनि उनाव जेब्ला खोथिया एसे गोजौ गोजौ जायो होमबा जोङो फुनानै जेनेबा बेनि उनाव हालेवनानै मानानै जोङो हायामोनबा जों गायो। बेनो आरो जोङो ओ गायनोनो जेनेबा एसे गिदिर गिदिर जानाय टाइमावहाय जेब्ला एम्फौ एनला जायो। ओ बेफोर बेफोराव जों एम्फौ एनला एम्फौ एनला जायो जाहाथे माइफोरा मोजाङै बिदां होयोबाब फिथाइ होयो मोजां जायो बेफोरनि थाखायबो जोङो ओ माखासे जेनेबा एम्फौ थैग्रा मुलि बेफोरखौ जों सारनानै होयो आरो एनि नाव जाहाथे माइफोरा जेनेबा मोजाङै फिथाइ होयो बेफोरबायदि आरो ओ दा बेफोरबायदि बेफोरबायदिनो ओ माइ आ खौहाय मावो आरो जेनेब माइ आबाद मावनाय टाइमाथ' जाहैबाय जेनेबा दैज्लां बोथोराव नोंथाङा होनखादों ना बैसागुनि एसेफोरावहाय माने औ बैसागुनि बैसाग मास फोरबो फ्रायनो हालेवो खोमा। आरो बिथिं गावनायनि थाइनि बेलायाव आं एसे नोंथांनो जेनेबा बुंनो सानो आरो आबाद होनना बुङोबाथ' मैगं थाइगं हमनो हायो नालाय बुंजायो नालाय। जेरै ओ गोजां बोथोराव गोजां गोजां बोथोरनि मैगं जेरै लाइ लाफाफोर ओ आलुफोर जों बेफोरखौ बांसिन गोजां बोथोरावहाय जेनेबा बेफोरबायदि आबादखौ जों बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै ओ जेनेबा लाफाखौनो हमनानै लादो लाफा एबा दुन्दियाखौनो हमना लादो दुन्दिया बेगरखौहाय दुनजि जोङो बेफोरखौहाय बेगर निफ्रायनो मोननाय जायो ओ हालेव हालेवनानैहाय जेनेबा गायनाय जायो जोङो लाइ लाफाफोरखौहाय आरो दुन्दिया दुन्दियाफोरखौ जोङो औ हरसे माने जेनेबा सोमनानै दोननांगौ जायो थ सोमनानै दोनबा माने थाब थाब खिलियो बा बिदि होननाय जेनेबा खोनायो आरो थ आलु आलुफोरखौबो जोङो ओ आलुफोरखौबो जोङो बेफोरबायदिनो जेनेबा आलुवा जुदि गिदिर गिदिरबा जोङो फिसा फिसा हानानै जेनेबा बिदिनो हालेवनानैहाय एसे ओरै नां नांगोलजों नांगोलजोंहाय नङाबा हाखर एसे एसे गोथौ गोथौ हाखर बानायनानै जोङो आलुफोरखौ बिदिनो गायनानैहाय जेनेबा हा हा सिङाव हाखबनायखौ जों बिदिखौ जेनेबा नुनो मोनो आरो आरो जेब्ला आलुआहाय जेनेबा खिलियो औ एसे गिदिर जायो हबा बे आलि खोनानै जेनेबा बिसिनि जाहाथे बिसिनि फिथाइया जेनेबा बेदरा मोजाङै गिदिर गिदिर जायो बा मोजाङै थाङो बिनि थाखाय जोङो आलिखौ नांगौ जायो आरो आंलुखौहाय ओ बिथिं दङ जेनबा जुखामफोरनि जेब्ला जोङो जोंनि जेनेबा माइ ओ ओरैनो फोथारफ्रा जेनेबा ओरैनो थायोहोन आ‌ बे थाइमावबो जोङो जेनेबा ओ माय आबाद ओ जेरै होनदोंना नोंथाङा दहाय ओ बै सागोनि उनावहाय जोङो गायनाय जायो जेनेबा ओ माइ आबादखौहाय दुब बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला माइ आबादा जेनेबा मोनो मोननो जों हायो माग मासावहाय जों मोननाय जायो ओ बे थाइमाव बिनि उनावबो ओ गोबां मानसिफोरखौ नुयो कि जुखाम जुखाम आरि गायनाय आरो ए इथिं दङ ओ जि फाथो होननाय बेखौबो जोङो ओ बेनि ओ सिगां हालागै गायनायखौ नुनो मोनो आरो ओ फाथोजोंबो जोङो फाथो दुरुं मोनो। आरो जोङो मोनसे दङ फाथो बिलाइखौ जोङो ओ खानानै जेनेबा नारजि महरै जाय बर'न नि इंख्रि होननानै जों बुङो नारजि बेखौबो जोङो जेनेबा मोननो हायो। आरो बिथिं दङ ओ जोङो फाथोखौहाय ओ फाथो सेरनाबो मोनो जाय जोङो अर सुनायाव बाहायो आरो जोंनि बर' बर' माहारिफ्रा जेनेबा ओ उम गामिफोराव जों बांसिन बेफोरबायदि न'खौ नुनो मोनो आरो जों फाथो सेरनाखौहाय जेनेबा इन्जुर होनानै बेनि ओ इन्जुर होनानैहाय हा हा लिरनाय जों बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो थ' खो जों बेफोरबायदि गोबां जेनेबा फाथो आरो बे दङस जुखाम बायदिसिना जों आबादखौहाय जों मावनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो ओम नोंथाङाबो दसे सिगां बुंलांखाबाय आबादखौ जेनेबा जोंनि जिनाखि सामफ्रामबोनि ओ थांनानै थानाय ज जिआव जोङो जाग्रा आदारै मह आ जाग्रा आदार महरै जों बाहायो। ओ दहय एसेबाबो नोंथाङा फोरमायलांखाबाय दा एसेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोन थ सानदों नोंथां ओ नोंथांजों रायलायनानै बहुद गोजोननाय थाबाय।
औ अ जागोन दे नोंथां औ ओ जागोन दे औ गोजोनथों।